औ।
खोनादोंना नोंथाङा?
ओ खोनादों। आं नोंथांनियाव फंनैसो खो था सोंनो नागिरदों।
औ थारैनो।
औ औ औ होनो हागोन थारैनो फिननायखौ हागोन आं नोंथां।
जों जोंनि जिउआव जोङो गोबां दावबायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माबायदि गियान मोनो एबा माबायदि सोलोंनानै लानो हायो बेनि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
औ औ दा दावबायनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय एबा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनो हां खुर जायो एबा मोजां मोनो। नङा होमबा एबा लुबैयो थिग बेबादिनो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय थांनानै गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै बै जायगानि जा नेमखान्थि, आसार खान्थि बै जायगानि गाननाय जोमनाय बै जायगानि जानाय लोंनाय बायदिखौ जोङो दावबाय नि गेजेरजों मोनथिना मोनो नङा होनबा नों थां औ औ थिग बेबादि दा नोंबो दावबायहैनानै गुबुन मोनसे जायगायाव दावबायनो थांनानै जोंनि गाननाय जोमनायखौ दिन्थिफुंनो जों खाबु मोनो। नंआ होम्बा खोनादोंना औ औ जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि जानाय लोंनाया बिब्दि जोंनि गाननाय जोमनाया बिब बिदि होननानै गुबुन मोनसे जायगानि एबा गुबुन मोनसे रायजोनि सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिनानै देखायनो हायो नङा होम्बा थिक औ थिक बे बे रोखोमैनो बिथांमोननि खोथाखौबो जों मोनथिना मोनो आरो जोंनि खोथाखौबो बिथांमोननो मोनथि होना जायो नङा होमबा दा दावबायनाय बुंनो थाङो थ' जोंहा फरिनायनि अनगायैबो एबा सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंहा ओ दावबायनाया गोनांथार होननानै आं जिउआव सानो नङा होमबा जिउआव गोनांथार होनना दावबायनायखौ आं सानो जेनिखि जोङो ओ दावबायनानै मोननाय गियाननिख्रुइ
औ
ओ नङा गोरोन्थि जादों आंनिया होनानै होनानै मोननाय गियाननिख्रुइ दावबायनानै मोननाय गियाना साबसिन एबा हामसिन जायो नङा होमबा दा जायखौ जों नुयो बेखौ सो जोङो ओ जोंनि गोसोआरि एबा जोंनि ओ जा मेलेम ब्रेनाव जोंङो सोना दोननो हायो नङा होमबा नोंथां साबसिन जायो जा ओम नुनानै जों मोनथिनायखौ साबसिनसिन मोननो हायो होननानै आं सानो नोंथां दा जोंहा दावबायना होननानै बुंनो थांबा जोंहा जिउआव दावबायनो गोबां दावबायनो मोन नों जेरेहाय जोंनि खाथि खाला बायदिमैया ओ मोजां मोजां समायना रमायना जायगाफोराव जोंहा दावबायनानै मोजां मोनो नङा होमबा दा नोंथाङाबो दावबायनायनि फारसे एसे आंनो सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा खोनादोंना औ औ औ औ
दा दावबायनाय होनोब्ला जोंनिया मोननै रोखोमनि थायो
औ औ
जोङो हादोरसायारि दाव बायनाय होननानै बुंनांगोन मोनसे जेरै जोङो जोंनि रायजोजों रायजो दावबायलायनाय आरो मोनसेखौ जोङो हादोर नाङैनो दावबायनाय होननानै बुंनांगोन जेरै जोङो हादोरजों हादोर दावबायलायनाय जों जोंनि हादोरनिफ्राय गुबुन फारसे हादोराव थांनायखौनो जों हा दोरारि दावबायनाय होननानै बुङो नङा होनबा
बुङो
अ जों गुबुन हादोराव थांनांगौबा जों गोबां पासपर्टनि गोनांथि जायो आरो जोङो हादोर फिसायारि दावबायनाय होननानै बुब्लाबो जोङो बे फिसा फिसा रायजो एबा जोंनि जायगा खाथि खालायावनो दावबायनायखौ बुंनां गोन बेनि गेजेरजोंनो आङो बुंगोन आं दावबायनाय मोनसे जायगानि नाम
औ
आङो साननैसो सिगाङो सुरज' पाहार होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन
औ औ थारैनो
जोबोर मोजां मोनदों । माने बेबायदि दियाव जोङो थांनानै गोबां गियान सोलोंनानै लाबोनो हादों ।
औ नंगौ
मोनसे मन्दिर दङ सुरज' फाहार होननाय जायगायाव आरो खाथि खाला गोबां हा हाला दङ बेखौ जों नायदिं दोंमोन आरो बेनि खाथियावनो दङ दैमा फिसा बेवहाय जोङो नावबो गाखोदोंमोन जोङो जिउआव जेनेबा जोङो जिउआव नावखौनो गाखोनो मोनफेराखैमोन बेबायदि । जायायाव जों थांनानै नाव गाखोयो बे आंनि थाखा खाय गोबां गोग्गाथावना बेनो आंनि माने सा सिन हामसिन आं दावबायनो होननानै सानो आरो ।
औ औ थारैनो नों थांनायाबो सैथो
औ
दा नों थाङा दा दावबायनो थांदोंमोन बेवहाय नोंथाङा माजों हान्थामेला खालामदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना माजों जों हान्थामेला खालामनो हायो
जोङो बासजोंनो थांदोंमोन ।
औ औ थारैनो नंगौ दा नोंथां मोना दावबायनो थांनायाव मा मा जानो हायो एबा मा मा जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ जोङो बेवहाय गोबां जानाय लोंनाय जा हैदों बेखौ माने जोङो गावबा गावनो लांखानाय जादों बेहाय जोङो गोबां सोलोंथाइनि थाखाय थांदोंमोन नालाय बेवहाय जोङो जायगा नायदिंनानै जोंनि सोलोंथाइखौ जों लानो हाद दों बेनि अन जायबो आरो ओ गोबां फरायसाफोरबो थांनाय जादोंमोन बेवहाय जोङो गोदोर गोदोर हटेलफोराव हाबनाय जाया जों गावबा गावनो जानाय लोंनायफोर लांखानानै जानाय जादोंमोन ओंखाम जादों ना बेदर बेफोरबायदि जानाय जादोंमोन आरो।
थारैनो सैथो
नोंथांखौ फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों आङो नोंथाङाबो बेबायदिनो माबेबा जायगायाव थांफेरबायमोन नामा आरो थांफेरबायबा मा जायगायाव थांख माबायदि नोंनि एक्सपिरियेन्सखौ फंनैसो बुंनो हाग नामा?
थां दावबायनाय दिउ दाव दावबायनायाथ दावबायबाय दा दावबायनाय होननानै बुंब्ला जा आंनि फारसे एबा आंनि फारसेखौनो होननांसिगोन दा दावबायदों जों जोंनि रायजोनि ओ बाहेराव दावबायनाय जादों। जा दावबायदों मोजों ओ मुम्बाइ फारसे थांनाय जादोंमोन मुम्बाइआव जोङो जा राय जोनिफ्राय बिरखंजों थांनाय जादोंमोन। जा हान्था मेला खालामनाय बिरखंजों बेनि उनाव ओ बेवहाय मुम्बाइ रायजोआव थांनानै जोंहा जा नुदों ओं गोबारैनो रंजानाय मोनदों गोसोआ खुसि मोनदों जों थांदोंमोन गासै सा नैजि लोगोफोरजों थांनाय जादों जायखौ जोंखौ ओ भा-भारत हादोरनि रौनिया हान्जा जायगा खौ जों बुंङो इण्डियान आरमि बिसोर लानानै जोंखौ औ बेवहाय थांनानै गोबां जायगा जों खुलुमनाय जादों। जाहोदों लोंहोदों रंजा बायदि रोखोमैनो जों रंजानाय मोन्दों आरो मोन खाय से जिउनि मोनथियि बाथ्रा जों सोलोंना लानो हादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बायदिसिना मन्दिर बायदिसिना ओ नु फेरि जायगाखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसेनो गोजौ हाजो आरो मिथिंगाफोरजों जोङो ओ गोसोनि खोथा सावरायलायनो खाबुखौ जों मोननो हादों मा होनबा
औ औ ।
जिउआव आं हाबो नांगोन गेदेर दिन दावबायनो होननानै आं सानो नोथां। दा ओ बेनिफ्राय दा दावबायारि होननानै होनोब्ला जोङो गावनि ननि ननिफ्राय ओ ओंखारलाङोब्लानो जों दावबाय नि होनना बुंनाय जायो। नङा होमबा? औ औ ओ जों दावबायनायावबो बे दावबायनाया नङा होनबा? जैरै दावबायनाय थायो जेरैहाय नों थाङा एसे आगोलावनो बुंबाय हादोरारि दावबायनाय आरो हाजोआरि दावबायनाय नङा होमबा? ओ ओ यै दावबायनायनि आरो खोलोबसे सिङाव आरो दंबावो जोंहा ओ मिथिंगा दावबायनाय नङा होमबा? मिथिंगा एबो दङ। ओ बेनि उनाव दङ' हा-हारि औवानि दावबायनाय दायो
अह अह।
ओजों हारिमुवारि दावबायनाय बेनि उनाव थायो आबहावायारि दावबायनाय था थायो नङा ओमबा थिग बेबादिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों दावबायनायखौबो जों नुनो मोनो दा मिथिंगा दावबायनाया जाहैबाय मिथिंगानि समायना रमायना।
औ।
उम बिफां लाइफां थानाय। जा बा दै दैमा बायदि थानाय हाजो। खाला बैफोर जायगायाव थांनायखौनो जों मिथिंगायारि दावबायनाय होननानै बुंनाय नोंथां अ थिग बेबादि। ओमफ्राय बेनि उनाव दा मा बुंदोंमोन आङो हारिमुआरि दावबायनाय। हारिमुआरि जाहैबाय ओ गुबुन गुबुन हारिनि रंजाथाइ फोर्बो मोसानाय आरो हारिमुनि दिन्थिफुंनाय जा फोर्बो बेफोराव थांनायखौनो जोङो हारिमुआरि दावबायनाय होन जे बुङो नङा होमबा? नंगौ
नंगौ
थिग बेबादैनो दा आरो बुंबावदोंमोन आङो आबहावायारि दावबायनाय नङा होमबा दा आब हवायारि दावबायनाया जाहैबाय ओ मिथिंगायारि आबहावाखौ ओ गाज्रि खामालासे ओ सुबुं समाजखौ
ओ थुलुंगा होनाय जे जाबादि जोंहा ओ आफ हवा ओ माबा खालामा लासे मा होनदोंमोन गाज्रि खालामा लासे जेरैहाय जों बेराय बेराय थाङोब्ला ओ जेबो जेराव मेरावनो जा
अ गाज्रि गाज्रि बारहावा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानाय।
औ औ औ थिग बेखौनो बा आबहावायारि दावबायनाय होनना बुंनाय जायो नङा होमबा? नोंथांजों सावरायनानै गोसो खौ गोजोन्नाय मोनबाय। जोंना समाबो जाबाय नोंथां। ओ नोंथांखौ उनाव लोगो मोनबावगोन होननानै गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों।